हेलौ औ औ खोनादों दे नोंथां।
औ नोंथाङा दसे सम। होनो हागोन नामा आंनो नोंथांजों आङो ओ दसे सम ओ बिबार न' बिबारनि बागै एसे सावरायनो होननानै
औ नोंथां औ औ दे बुंलाय
औ दे बिद-बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना होदो बिबारखौ जों मा मायाव बाहायो बेनि बागै इसे
ओरैनोथ' बिबारखौ जोङो ओ स गासैबो जोंनि न' बाङानो जा जियानो जा जोङो साजायनो थाखायबो जोङो बि बारखौ गायनाय जायो गुबै खोथाया बेनो।
औ।
औ बेनिफ्राय जोङो गोबां खामानियावबो जोङो बिबारखौ बाहायनाय जायो। जेरैहाय जोङो थानसालिफोरावहाय इसोरखौ सिबिनो थाखाय जोङो बे बिबारखौ बावनो थाखाय जोङो बाहायनाय जायो आरो जेनेबा उम हाबाफोरावहाय ओ बर खैनानो माला गानहोनो थाखायबो जोङो बिबारफोरखौ बाहायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नोंथां बाहायनाय जायो।
औ औ बिदिनो आरो दंबावो औ बिदिनो आरो गेदेमा सुबुंफोरखौ बरायनायफोरावबो जोङो बिबार बिबारजों जोङो बरायनाय जायो बिदिनो
औ नोंथां बे
औ आरोबाव ओ मा होनबावो ओइ खैना
खैनाफोरखौहाय जोङो खैनानि खानाय फिथरावहाय
बिदिनो समायना रमायना बायदि बायदि गाबनि बिबार होनानै जोङो खैनानि खाथार खानाय फिथरखौ मोजां नुहोनो थाखाय जोङो बे बिबारफोरखौ बाहायनाय जायो।
औ औ।
औ आरो बिदिनो दंबावो जोङो बिदि साजायनाय खामानियावल' जोङो बिबारखौ बाहाया जोङो दे खायसे खायसे बिबारफोरा देहानि थाखायबो मोजां आरो ओंख्रिबो जानो हायो खायसे खायसे ओंख्रि जानाय बिबारबो दङ ना नोंथां।
औ औ ओरैनो मा बिबारखौ जायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
जेरै बिबार होनोब्लाथ' जोंहा मेरला बिबार दङ नङा होमब्ला? गिबियावनो आं बुंनो सानदों थास' बिबार बेबोथ' मोनसे हाग्रानि बिबार नङा होनब्ला जानाय
औ औ।
आरो उमुथ्रुनि बिबार, खारौ खान्दायनि बिबार गाम्बारि बिबार
औ
नोंथाङा गाम्बारि बिबारनि ओंख्रि जाफेरबाय दा?
ओंख्रिखौथ' जानाया जाबाय आङो खेबसे नोंथां। ओ बेखौ ओरैनोहाय माने आङो जानाया अनला ओंख्रि न' अनला ओंख्रिजों जानो जादोंमोन आरो। खेबसे ओ एसे माने बिनि थावनाया गोखास्रो जायो आरो एसे।
औ
खास्रो होननानै जों जायखौ बुङो खास्रो स्रो होननानै।
औ आरो आरो बेनिफ्राय?
बेनिफ्रायथ' ओ बिनि अनगायै आङो जाबावनो मोनाखै बे खारौ खान्दाय बिबारखौबो जाखांबाय। ए बेखौथ' जोङो नाजोंबो जाजायो आलुजोंबो जाजायो।
औ औ। औ आरो बेनिफ्राय नोंथाङा अमुथुलनि बिबारखौ जाफेराखै नामा?
औ औ जाबाय नोंथां ओ बिदिनो माने उमुथ्रुनि ओ बिबारखौथ' जोङो मालाबा फ्रायबो जायो बा खारैजोंबो नाजोंफो ना फोरजोंबो जानाय जायो मालाबाथ' अ खायसे खायसे माने बेदर फोरजोंबो जाजायो ओ बेदरफोरजोंबो जायो आरोना खायसेफोरा। बेफोरबायदि आरो औ बिदिनो ना गोरान जोंहायबो जानाय नुयो गोथांजोंबो जानाय नुयो खायसेखौ आरो आलुजों खायसे खौ फ्राय खालामनानै जानाय नुनो मोनो बा जायो बेफोरबायदि आरो उम।
अब्ला नोंथाङा बिबार
बिबारखौथ' गायनाया गायो आङो नोंथां ओ एसेबां मानिबो माने गायसोआखै। जा माने बिदिनो माने फांनै फांथामसो ओ जा नि माने गायनाय दङ आरोना नोंथां बेफोरबायदि आरो औ। बि ओ बिबारफोर होननानै नोंथाङाथ' बुंदोंमोन जे बिबारा जोंनि गोबां खामानियाव बाहायजायो होननानै बुंदों न' ओ आं आंबो एसे माने ओ मोनथिनायखौ नोंथांनो फोरमायनोसै जों जि दाउदै बि होननानै बुङो बिबार गुफुर। बे बिबारखौथ' जोङो खाय मेगन न' मालाबा जोंना मेगनफोर मेगन ना एसे माने खेब खेब मोनोब्ला बा ओ मोदै गबाय थानाय जायोब्ला न' बे
औ
बिबारखौ जोङो सेबनानै लायोब्ला मोजां जायो होननानै मिथियोबो आरो आंबो लानानै नायबाय बेफोरबायदि आरो जों मेगन गाज्रि जायोब्लाथाय आरोना मेगना गाज्रि जायोब्ला लानो नांगौ आरो बेफोरबायदि।
औ बेनिफ्राय
औ बिदिनो जोंनावथ' जबा बिबार न' जबा बिबारखौथ' जोङो मिथिखागौ। जोंना जबा बिबारा आथिखालाव गोबां गाबनि ओंखारबाय गुफुरबो ओं खारबाय गोजा न' गोजाखौथ' जोङो बाङानो नुनो मोनोमोन आथिखालाव जोङो गुफुर बिदिनो गोमो गाबनिबो बेफोरबाय दि माने नुनो मोनसै आरोना एसे गलाबहां बेफोरबायदि माने गाबनि जोङो गोबां नुनो मोनबाय आरोना नोंथां।
औ
औ बिदिनोथ' जोंना फामे बिबार होननानै बुङो जों जाय खौ न' बेखौ बेयावथ' जोंना आइ सरासथियानो थाखायो जिरायनानै होननानै जोङो मिथिखागौ अ गो थारनि औ औ गोथारनि नेरसोन होननानै मोनथियो। बेफोरबायदिनो बे बिबाराथ' जोंनि जोंनि न' भारत भारत हादरनिनो हारिमायारि बिबार होननानै जों मोनथियो बेखौ
ए
फामि बिबारखौ
औ औ
औ बेफोरबायदिनो आर ना नोंथां बिदिनो नोंथां नोंथांहालाय मा मा बिबार गायसोयो ओरैनो? एसे फोरमाय
ओरैनोथ' जोंनाव गलाब बिबारानो दङ गोबांथा गाबनि बिदिनो मा होनो खमला गाबनि दङ गोमो गाबनि दङ गोजा गाबनि दङ गलाब गाबनि दङ आरो गुफुर गाबनि दङ
औ
आरो गोबां बायदि बायदि मुंनि बिबारफोर दङ नङा होमब्ला नों थां बिदिनो मा होनो दानाथ' गोबां गोबां नार्सारियावहाय बायदि बायदि रोखोमनि गोदान गो दान मुंनि आरो गोदान गोदान दिडिजाइननि द्राफटिं खामनानै नार्सारियावहाय फाननाय जायो। बायदि बायदि आरो मा होनो बे जेरै गलाबाथ' था खाबाय आरो बेनिफ्राय ओ मा होनो आंबो बांद्राय मिथिया बिबारफोरनि मुं खौ बिदिनो गलाबखौल' आं बांद्राय मिथिगौ आरो आरो गेन्दि फुल गेन्दि फुलाबो गोबां बायदि गाबनि दङ बेबो गोमो गोरलैहांनि दङो गोजा खालारनि दङ आरो फाख्रा सि फ्रा बिदिनो थायोना गोजा आरो गोमो बेफोरबायदि आरो मा होनो खमला गामनिबो थायो बेबो
औ
आरो बिदिनो औ आरोबाव मा दंबावो जबा जबायाथ' नोंथाङा दानिसो बुंलांखाबाय बेबोबायदि रोखोमनि बिबार दङो बे नो दङो आरो जोंनि बागानावबो। औ आरो बाव ओ मा होनबावो बे ओ औ जोङो फामि बिबारखौथ' जानला मानला बिदि न'आव लाबनानै गायनो हायादेसोन बेफोरखौहाय बिलो दैमा हाखर बेफोरबायदियावसो जोङो बेखौ
गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो दंबावो मा होनो लिलि गोबां बायदि बायदि रोखोमनि बिबार दङो ओ नामफोरखौ मोनथिजोबा आरो
औ नोंथां मोनथिजोबा बिदिनो जोङो जोंनाव सान बिबार न' सानबिबारखौ थो जों गायो बे-बे सान बिबारनिफ्रायथ' जोङो ओ ओ थाव ओ थाव मोननो हायो बेफोरबायदि आरोना। जबा बिबार होननानै जि बुंदोंमोन
औ नोंथाङा नोंथाङा औ नोंथाङा आ मोनथिगौ दा सानबिबारनि बेगरखौहाय जों जानां गौलायनो
आ आंथ' मोनथियामोन नोंथाङा दिनै बुंना होनायखायसो फोरमायनाखाय सो मोनथिबायदि सान बिबारनि फिथाइखौ जानांगौ होननानै।
बेखौ जोङो मानो थाखाय जायो होनोब्ला बेनि बेनि माबा- खौ लायनो गुटिखौ एबा बेगरखौ जायोब्ला लायनो जोंनि ओ जोंनि मा होनो सि- गिना लायनो एसे मोजां जोंखांबो लायनो बेनि था- खायनो सानबिबारनि बेगरखौ जानांगौ
औ
आरो औ
गोजोन्नाय मोनबाय मा-
आरो बिदिनो दंबावो नोंथां मोनसे खोथा बुंनो सानबाव- दों आङो सेवालि बिबारखौ सेवालि बिबारनि ओंख्रि जाफेरबाय दा? ओ औ आरो बे-बेजोंबोथ' जोङो थाव बानायनो हायो।
औ औ थावबो बानायनो हायो बिदिनो खानायफोराव बो बिनि बिलाइखौ लानाय खौ जोङो नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि
जबा बिबार आरो बिलाइ बेनि बिलाइखौ लायना जोङो खानायावबो लानांगौनो खानाया जोंना हेलदि आरो फिस्ला आरो खानाय गनाय- नि थाखाय मोजां जायो होननानै बुङो आरो आरो जोंबो लागायो। गेजेर गेजेर नंमारगौबो खानाय गनायाबो गायो आरो बिदिनो खानायाबो मोजां जायो फिस्लाबो जायो आरो।
औ नोंथां
औ बिदिनो जोंना बिबारा औ
औ औ बानायनायखौ जों नुनो मोनो दा
औ औ
जबा बिबारनिफ्राय बेफोर बिदिनो
औ बिदिनो जोंहा बिबारा ओ खालिस समायना नुहोनायावल' बाहायजाया गास जैबो गोबां खामानियावनो जानाय खामानियावबो बाहायजायो आरो बिदिनो देहानि थाखायबो खायसे- खायसे बिबारनि ओं ख्रियालायनो देहानि थाखायबो मोजां आरो नोंथाङाबो बुंलांखाबाय दानिसो
औ
नोंथाङाबो दानिसो बुंलांबाय नङा होमब्ला बे दाावदै बिबार जों मिथिंजाय बेखौ काटनथा बिबार बुंनाय जायो
औ औ
जोङो बेखौहाय मा होनो औ ओ मा होनो अ नों थाङा बुंलांखाबाय इ मेगना जुदि हामा जायोब्लाथाय बेनि रिसिखौ
खौ ओ नुनो मोनबावदो जायफोर उन्दै गथ'फोरा लोमजासोयो बेफोरबायदि माने खर'आ गुदुं जायो अब्ला बेखो भरन हिसाबैबो जोङो लानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेखौ ओ लायोब्ला देग्लिनानै जुदि गथ'नि खर'आव बै ओ थालो होननानै बुङो जों जायखौ न' बे थालोआव खर'नि बेहाय माने होयोब्लाथाय ओ गथ'नि लोमजानाया एसेबाबो माने गुसुआव गुसु जायो होननानै मानसिफोरा फोथायोबो आरो होनायखौबो नुनो मोनदों आरो ना बेफोरबायदि आरो
आरो मोनसे खोथा आरो बे गलाब बिबारनि फ्रायथ' जोङो बिराद मोदोम फ्रु मोनसे मोजां जायखौ बुङो लाक्स साबोन बेखौबो बानायनाय जायो नङा होमब्ला नों
औ औ नोंथां बानायनाय नुनो मोनो
थिग बेफोरबायदिनो बिबारा जोंनि गोबां खामानियावहाय बाहाय जायो आरो औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन दिनिनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
दे दोनथ'नोसै नोंथां
औ